हो
हेलौ हेलौ
हेलौ
खोनादोंना?
लासै‌ खोनादों
साउन्डखौ गोसा होनानै ला
उम
मा खालामदों? ए ओंखाम जाबाय?
जाबाय ओं
नोंलाय जाबाय?
आं जाथ'वाखै सङाखैनो मा ओंख्रि जाखो?
माबासो भ-भलजों आलुजों ओमफ्राय अमा बेदर भाजा
ए
नोंङो नोंलाय मा संखो?
आं संथ'वाखैनो आलु संगोन
औ
एथ'लासै खोनादों
लासै खोनादों
उम
गोसा रायलायखादों आङो गोसा गोसा
हारसिं थायोना मायो ओमफ्राय
औ
ए
फिफ्टिनाव फै ओइ दंफैयो फिफटिनाव फै
उम नायनोसै
नायनोसै नङा माने जोंखौ माने थानो थिनदों आरो एडमिसनाव ओमफ्राय नों फैदो जोंखौ थानो थिनदों होनदों एडमिसनाव नों फै खोनादोंना हेल'
औ
खोनादों
ओमफ्राय आंनिखौ गोसा खोनादों ना लासि खोनादों
नोंनिखौ गोसाखौनो खोनादों हेल' हेल' हेल' हेल'
एगजाम जोबबाय
जोबबाय दिनै खोनादोंना खोनायाखै
खोनादों
औ आरे रायलायबाय था नङाबा दानजायो फैसा
ओइ बाल खोनायाखैलै
खोनायाखै
र' आं खालामनो
ओइ कात कात कात